हेलौ औ खोनाबाय ना
औ खोनादों नोंथां खोनादों गिबियावनो नोंथांखौ गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय
औ
नोंथांखौ लोगो मोननानै दायो मोनसे आयदानि सायाव जों सावरायनो सानदों
औ औ हागोन आं दा ओरैनोसो दंथ'यो
आदसा बिदिबा नोंथाङा माखासे साउन्डफोरखौ क्लियार खोनादों
औ खोनाफैदों आजों मोजाङैनो खोनादों
टेकनिकेलि जेबो इसु गैया नोंथांनाव इयारफनफोर लानो नाङा
जागोन दे आं माने आंनिया मबाइला मोजाङैनो खोनायो आरो आं मोजां जायगायावनो दङ नेटनि प्रब्लेम गैया आंनियाव दा
के बिदिब्ला जोङो जागायनोसै आयदाखौ जों अ आयदा एबा टपिकआनो जाहैबाय जोंना सोलोंथाइनि सायाव सावरायनोसै आं नोंथांजों
औ जागोन दे
नंगौ थारैनो सोलोंथाइया सुबुं समाजनि एबा सुबुं हारिनि थाखायनो थांना थानायनि ओ गियाननि गुदि बुंजायो सोलोंथाइ गैयाब्ला दिनै साननि सोराङावबो जोङो खोमसि नुगोन
नोंगौ
जेरै खोमसि हराव जोङो थाबायनो हाया थिग बि लाइटनि सोरां नडाबा जों खोमसि हराव थाबायनो हाया थिग बिदिनो साननि रावबो एबा नैबे संसारावबो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला संसार जानो एबा हान्था मेला बहाबा दावबायनो जों आगानसेबो आवगायलांनो हानाय नङा।
नोंगौ
ओ मोनसे खोथायाव बुंनो थाङोब्ला बेनो सोलोंथाइयानो जाबाय थांना थानायनि गुदि। ओ आं नोंथांनो माखासे सोलोंथाइनि सोमोन्दै दसे उनाव ओ फोरमाय लांगोन दा नोंथाङा बेखिनि आयदानि सायाव एबा सोलोंथाइनि आयदानि सायाव नोंथांनि मोनदांथिया मा मा नोंथाङाहाय अननानै फोरमायनो हागोन
अ सोलोंथाइयाथ' जोङो बयबो आथिखालनि मुगायावहाय बयबो माने लाखानांगौ माने जा सासे गथ'आ जोनोम जा खांनायनि उनावनो बिनि गिबि फरायसालिया जाहैबाय बिनि न' बिनि नखराव थानाय सुबुंफोरानो जाहैबाय बिनि बिमा फिफा बिबै बिबौ बिमानै बिमायं बि बिफोरनो जाहैबाय बिनि फोरोंगिरि होनना नै जों बुंनांगोन आखल दानायनि गिबि ग्रो माने राव सो लोंनाय निहोराव राव फोरोंगिरियानो जाहैबाय बिनि बिमा बिफा। आरो बेजों लोगोसे बिनि आखल आखुबो बेनिफ्रायनो सोमजिबोयो। बिनि नखराव थानाय सुबुंफोरा जुदि मोजां आखल आखुनि गुरैयै रायज्लायो माहियै रायज्लायो अब्ला बे गथ'आ गावनो गाव
गुरै माहि आरो मोजां सोमोन्दो लानायफोराबो बेफोरनिफ्रायनो सोमजियो बै गथ'आ बै फोरनिफ्रायनो बिमा बिफाया जुदि बयखौबो सोमोन्दो लानानै आयं आदै मादै बेवाइ आबै आबौ आइ आफा माने फंबाय बिनानाव बेफोरखौ मुं खारि खारि बेफोरनि सोमोन्दोखौ बुङै बुङै
रायज्लायोब्ला नुबाय थायोब्ला बै गथ'आबो बे बाय दिनो रायज्लायगोन बेनिखायनो बिनि गिबि सोलोंथाइयानो जाहैबाय जोंहा न'निफ्रायनो सोमजियो बेनिफ्राय औ नैथिया जाहैबाय जोंनि दानि बे गोनोखो मुगा बा आथिखालनि मुगाजों समान समान दावगाफानो सो सोराङाव जेन नोंथाङा होनदों सोरां सोलोंथाइ होनना बुंदोंना माने बे आथिखालनि मुगाजों समान समान दावगाफानो थाखाय बैफोर सोलों थाइखौ लानो गोनां जायो जोंहा एल पि स्कुल बा गुदि फरायसालि गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालि बैफोरावहाय जोङो माने मुं थिसननानै मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै सासे फरायसाया आवगायलाङो आवगायो आरो बेजों लोगोसे बेनि फरायनायनि उनावहाय आरो आथिखालनि मुगायाव मोनसे सासे डक्टर बा सासे इन्जिनियार बा सासे फालांगिया रि सासे समाज सिबियारि माबा मोनसे जानोब्ला बियो जेब्ला थाखो जि फरायखांनानै मोजां नाम्बार लानानै पास जायो अब्ला बियो मोजां जौखोन्दो आव ग्रिनानै फास जायो उथ्रिसार जायो अब्ला बियो मोजां माने गोजौ थाखोनि गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हानाय फरायसालि माफ्राव
खौ मोनो आरो ओं
थिसननो खाबुखौ मोनो आरो जायफोरा मोजां सोलोंथाइ लायालासिनो ओरैनो नामावल' मेथ्रिक फास जादों जि थाखो फास जादों होननानै लायोब्ला बे फरायसानि सोलोंथाइखौ गुन गोनां होननानै बुंनानै दोनै नङा आरो माने बेहा आरोबाव गोजौआव दावगालांनो हानायनि बेहा इसे लामाया खम जानाय बायदि आं सानो
नंगौ थारैनो
औ बिनिफ्रायनो जागायजेनो सासे गथ'आ जि माने दानि आथिखालनि मुगानि बायदि गासै डख्थर, इन्जिनियार जा नायनि लामाया बेनिफ्रायनो जागायजेनो जाय फरायसाया बिगियान आयदायाव फ लानानै ओ थाखो जिनैखौ फराय फास जागोन थाखो जिनैखौ बिगियान आयदा लानानै उथ्रिसार जायोब्लासो बियो माने डक्टर जानो ना इन्जिनियार जानो बेखौहाय सायख'
थाहैनो हायो आरो
औ जुदि बियो डक्टर जानोब्ला
औ थारैनो औ